औ नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामबाय दङ नोंथां?
औ नोंथां आङो दा फ्रियाव दं फ्रिय जना दं नोंथां
अ नोंथाङा दा ओरैनो दंबा ओ दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' दैज्लां बोथोरनि आबाद होनबाथ जोंना हा गुबै आबाद हिसाबै जों माइ आबादखौनो गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
आरो उफेरा जोंना आबाद दंबावो जेरै दैज्लां बोथोराव खायनो जोंना लाव लाव जोंना दङ बिदिनो खुमब्रा दङ जोंना भात केेरेला दङ दङ जोंना ओमफ्राय बायदिसिना थाइसुम आरो जोंना लेस्रा बायदिसिनाखौ जों उफेरा आबाद हिसाबै जोङो गायनाय जायो आरो नोंग थां दा नोंथांनो माइ आबाद बेखौ जोङो माबोरैखायो एसे फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथां।
औ नोंथां
दा जोङो माइ आबादखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो दुब्लि फोथारनि दबलसे बा दबलनै हाखौ जोङो मोजाङै फोमोनना लानांगोन आरोना नोंथाङा बे बेखौ जोङो फोमोनना लानानै बेयाव जोङो मोजाङै मैखौ जोङो होनानै मैखौ होखांनायनि उनाव जोंहा बै माइलि माइज्लि माइखौ जोङो सानसे सानसे बा साननै जोङो ओ मोजाङै जावनानै बेनि ओ बैखौ मोजाङै बायदिसिना बेयाव थायो नालाय माइआव बेखौ जोङो मोजाङै बायसिना लानानै बेखौ बस्थायाव जोङो सोनानै मोजाङै खाथेनानै जोङो बेखौ दै हाखर नङाब्ला जोङो बायदिसिना जोङो बायदि दंगफोरावबो सोमना दोनो आरो नोंथां। जेब्ला बै सोमना दोननाय माइया गाजा बेरो अब्ला जोङो बै माइखौ बै माइखौ खिरखा नङाब्ला जोङो दुब्लिफोराव लाना फैनानै जोङो दुब्लि फोथाराव जेराव जोङो एवना दोन्दोंमोन बेयाव जोङो गुबुङै जोङो बैखौ माइ माइनि बेगरखौ जोङो गुब गुबुङै जोङो सारना होयो आरो नोंथां जाहाथेजोंङो जा जाहाथे जोङो फुनाय समाव गोरलै जोङो खम समावनो फुनो हायो
औ औ
बे बेखौ जोङो फोखांनायनि उनाव जोङो जोथोन लानो गोनां जायो आरो नोंथां जेरै जेरै बायदिसिना जोंना दाउ दाउफोर दङ मोखौफोर बायदिसिनानि थाखाय जोङो जोथोन लानो गोनां जायो जेब्ला बै फोना दोननाय जोंना खैथिया जोंना देरो अब्ला जोंना माइ गायनायनि समबो जायो आरो नोंथां माइ गायनायनि माइ गायनाय ददोंना सम जाबोला। जोङो दुब्लि दुब्लि फोथारखौ जोङो ट्रेक्टर नङाब्ला जोङो मोसौ हेन्द ट्रेक्टर फोरजों जोङो एवना लानानै बेखौ जों खारायनानै खामार होनानै जोङो मोजाङै ओहोम मै होनानै बेखौ जोङो आलिफोरखौ जोङो मोजाङै दानना लानानै आलिखौ जोङो मोजाङै खोना लानांगोन आरो ना नोंथां खोखांनायनि खोखांनायनि खोखांनायनि उनाव जोङो बै फोना दोननाय खै खथियाखौ जोङो फुनो थाखाय फुनो थाखाय जोङो गामिनि जोङो सेंग्रासा नङाबा हौवासा बायदि बायदि सिख्लासाफोरखौबो जोङो फरायनायखौ नुयो आरो ना नोंथां बेफोर बेफोरबायदि खोथियाखौ फुनानै बै दुब्लिसिम जोङो लाना थांनाय जायो आरो आखा आखा खानानै जेब्ला जोङो गायनो जायो अब्लाबो जोंङो जोंङो सेंग्राफोरखौबो जोंङो सेंग्रा नङाब्ला हौवा ख्लाफोरखौ जों गायनाय नुयो आरो सिख्ला खौथ' सिख्लाफोरा गायखायो बेफोरबायदि गायनायखौ जों नुयो आरो ना नोंथां जेब्ला जोङो गाय ओ खायफा खायफाया गायनायनि सिगांनो बायदिसिना हासारखौ होयो ना होयो नोंथां जेब्ला गायनाय गायनाय जायो अब्ला अब्लाबो सोरबा सोरबिे जेब्ला मास मोनसे गायखांनानै मास मोनसे थानानैबो जोङो हासारखौ होनायखौ नुयो आरो नोंथां। जेब्ला बै गायखांनायनि उनाव जोंना माइआ ओ बिबार बारो बिबार बारनानै जेब्ला फिथाइ थायो अब्लाबो जोंना मोनसे का‌ ति कातिग काति मागो माग काति मा काति मांखो काति मांखोआव जोंना मोनसे मोनसे फुजा जायो आरो काति फुजा बे काति फुजाखौ जोङो माइनाव माइनावनि फुजाबो होननानै मिथियो आरो नोंथां
औ-औ।
फुजाखौ जोङो जेराव जोङो माइ आबाद गायदोंमोन बै आबादाव जोङो बायदिसिना जेरै थाइगिरजों बानायनाय जेरै दना बेफोराव साथि गासाखौ जोंङो लाना थाङो आरो बुट उम नालेंखर बायदिसिना आरो नारेंफोरखौ लाना थांनानै बै जेराव जोङो माइ गायदोंमोन बेयाव जोङो औवा औवानि औवा थंसे लाना थांनानै जों बेयाव दोननानै जोङो खुलुमनानै जोङो फुजा होना फैयो आरो नोंथां बेनि बेनि जाहोनानो जादों जोंङो आम जेब्ला माइ आबाद गायदोंमोन बैया माइ आबाद गायनाया आ खस्थ'जों गायनाय जायो आरो ना नों गायनाय गायनाय जायोना नोंथां बेनिखायनो बे खस्थ'जों गायनायखौ जोंङो मोजाङै मो जां माइ आबादा जाथों होननानै बै फुजाखौ जों होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावथ' जोंना ओ जोंना माइआ मोनबोला जोङो बै माइखौ हायो जोङो गोदोथ' बांसिनैनो खासिजोंनो हायोमोन नाथाय आथिखालावबो एसे एनै हायो ना नाथाय बांसिनै जोंङो उम माइ हाग्रा मेसिन जोङो नानाय माइ हाग्रा मेसिनजों जों हानायखौ नुयो आरो ना जेब्ला जों ओ माय हानाय मे सिनजों हायो अब्ला जोंना खम समनि गेजेराव गेजेरावनो गोबां जोंना बिगा बिगा जोङो हानो हायो आरो ना जायनि जाहोनाव जोंना सम समाबो जोंना थालाङो आरो जोंना थाबैनो जोङो माइ माइखौ जोङो ओंखाम महरै जों जानो हायो आरो आ
औ औ औ
ओमफ्राय जोङो बै माइखौ जायफोरा गोजान गोजान जायगायाव माइ गायो बिसोरो बै जायगायावनो न'आव लाबोनायाव उसुबिदा जायो नालाय बै जायगायावनो बिसोरो कलथा कल्था नङाब्ला बायदिसिना माइ नाग्रा बानायनानै बेयावनो माइखौ नानानै बेनि माय माइनि बेगरखौ लाना फैनानै बिसोर बिसोर दुलि नङाब्ला बाख्रियाव सोना दोननानै बिसोरो जायो आरो ना
औ औ औ
बेबायदिनो जोंना दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ बेफोरबायदिनो गायनाय जायो आरो ना नोंथां गायनानै जोङो बेफोरबायदि माइ आबादखौ माइनि बेगरफोरखौ लाबोनानै जोङो दुलि नङाब्ला जोङो बाख्रियाव सोनानै ज गोनांब्ला जोङो बेखौ बेखौ बस्थायाव सोना लांनानै जोङो माइ नाग्रा मेसिनाव जोङो होनानै बेनि माइरं माइरंखौ जोङो लाबोनानै न'आव ओंखाम संनानै जायो आरो
औ औ औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङाथ' दै दैज्लां बोथोरनि माइआबो सायाव एसे गोलावैनो जोबोर मोजाङै बुंबाय नोंथांनो आं दा मेसें बोथोरनि आबादनि बागै एसे फोरमायनो सानदों जोंनियाथ' दैलां बोथोर जोब खांनाय लोगो लोगो मेसें बोथोर सफैयो होनबा नङा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ नोंथांनो आं दा बेखर आबादनि सायावसो फोरमायना होनि
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बेखर आबादखौ गायनो थाखाय माइ खांनाय लोगो लोगो जोंनिया नारा थायो दुब्लियाव बे नाराखौ जोङो ट्रेक्टरजों मोजां एवना लाग्रोयो गिबियावनो जा हाथे बे नाराया जेबो असुबिदा होआ बेखर आबादनि सायाव ओ बेनि उनाव हाखौ मोजां एवना लानानै गुन्दै गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो ना नों
नंगौ नोंथां नंगौ।
नि उनाव ओ नार्सारि एबा ओरैनो न'आव दोननाय बेखर फिथाइ जायखौ जों ओ बिधान हिसाबै ओ दोननाय जायो। बेखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जोंनियाथ' ओ थाव नङाबा जेबोआनो जाया। जानाय लोंनायफोरा ओ जोंनिया थावनि थाखायनो बेखर बेखरखौ गायनो गोनां जायो। जोंनि गोबां जाय जायगायावनो बे खर आबादखौ गायो नङा होमबा नोंथां ओम।
ओ माइग्लि माबाखौ बे बेखर बिदानखौ हालेवखांनानै फोनाय जायो आरोना नों थां बेनि उनाव बेखौ जोङो एसे देरबा बे बेखरखौ ओरैनोबो जाजायो मैगं हिसा बै औ बेनि उनाव एसे देरखांनायनि उनाव साननैसो थानानै बेनि बिबारा बारो आरो ना बेखर बिबार बारो आरो नोंथां बे बेखर बिबारखौबो जों जोङो दाउदै आलुफोरजों एवना जायो आरो ना नों थां इज भाजा हिसाबै बेनि उनाव जों मुलै आरि सारो हासार रुनु जाहाथे बे बिफांफोरा मोजाङै जायो आरो फिथाइफोरा मोजाङै गोग्गो जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बेनि उनाव जोंनियाथ' बेख'रा बिबार बाराखांनायनि उनाव फिथाइ ओंखारो। फिथाइ ओंखारखांनानै जों साननैसो थाबा बे फिथाइयाबो मोजाङै फिथाइया मोनो। फिथाइखौ जों मोजाङै मोन होनायनि उनाव जों बेखौ फुनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
जोंनियाथ' सिगां गोबाङानो बे बेगरखौ मोखौजों नानाय जोयोमोन आरोना नोंथां दानियाथ' जोंनिया बिगियान जुग बेनिखायनो जों बायदिसिना ट्रेक्टर फोरजों मेचिनफोरखौ लानानै नानाय जायो आरोना नों थां जाहाथे ओ बेफोर ओ नानायाव खम समावनो जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनियाथ' ओ दा आरो मेसें बोथोराव बेसरनि बाहेरै गोबां मैगं गायबावनाय जायो आलु मथर बायदिसिना गोबां मैगंआनो दंबावो नोंथांनो आं दा आलुनि बागै एसे फोरमायनो सानदों आलुखौ माबोरै गायो जों मारै माबायो जोंनि आलु गायनो थाखाय जों गि बियावनो हाखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों एवना लाग्रोनाय जायो ट्रेक्टर नङा एबा मोसौजों बे फांनानै जोङो आलुखौ ओ दखाननि नार्सारि एबा न'निफ्राय दोनो खायफायाथ' गायबाय थायो न'आवनो दोनो बिदानखौ खौ आरो खायफाया जोंनिया दखाननिफ्राय लाना फैयो
नंगौ
बेनि उनाव हाखौ मोजाङै गुन्दै खालामखांनायनि उनाव हायाव जोङो लारि लारि एसे गोथ थौ खालामलांनाय जायो आरो ना आलुखौ गायनो थाखाय बेनि उनाव जों आालुखौ बे हाया गोथौ गोथौआव दरसे एबा दरनै होनानै फबनाय जायो लारि लारियै
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि उनाव जोङो आलुखौ फबखांनायनि उनाव आलु आलुनि बिलाआ ओंखारब्ला आलु आलुआ खिलिब्ला बेवहाय जोङो नारा एबा जिगाब जाबना होनाय जायो जाहाथे बेयो मोजां आलुआ मोजाङै जायो आरो आलुखौ जों बांसिन बालासिरा हायाव गायनाय जायो जाहाथे आलुनि बिदाना बारायो
नंगौ
जोङो आलुखौ गायखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो बायदिसिना गोबोरखि हासार फानस्रि हासार होनाय जायो। जाहाथे आलुफोरा मोजाङै जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो बिलाइ बेदर ओ बेदर मारै थाङो जों बेखौ जोङो बिलाइयाव सिनि हायो। ओ बिलाइया रानोब्ला आलुनि आलु आलुआ बुरनो जाबाय होननानै जों मिथियो।
नंगौ नोंथा नंगौ।
ओ जों जोंनियाथ' नोंथां टाइमआो एसे गोबावआनो जाबाय। ओ दोनथ'लायदो होनब न' नोंथां।